हेलौ हेल' नोंथां नोंथाङा दसे सम राय्लायनो हागोन ना।
औ हागोन हागोन
दायो आङो जानाय बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै दसे सम रायलायनो सानदों।
औ
बर' जानाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि रोखोमनि जानाय लोंनायखौ मोनो जेरै एवफ्रामनाय ओखाम गोरान एवखांनाय सिदोब सिथदोब ओमफ्राय जब जब बिदै गोनां संनाय आरो मेनाय सावनाय बायदिफोरखौ मोनो। हायो आरो बर'फोरनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि जों जेनेबा मुलि हारिनि जानाय लोंनाय बा माखासे जेनेबा बेराम आजारफोरनि जानाय लोंनायखौबो जों मोनो बेनि अनगायैबो बर' आइजो बेफोरनि जानाय लोंनाय बा ओंख्रि संनायफोरनि बेलायावहाय आखा फाखाखौबो जों मोनो। मोननो हायो। जे बेवहाय फोरा साम' ओंख्रि ओमफ्राय अनला ओंख्रि बायदि लाफा मैद्रु खोथाजों ना बायदि संनायफोराव जोबथा आखा फाखाथार। बिसोरो साम' ओंख्रि सोङोब्ला
औ
खोस्लिजों नेेरालासिनो ओंखाम एखावग्रा खाद'जों जोंसो एरखावनानै मोनो संनाय जायोमोन। मानो होनोब्ला होननानै बुङोब्ला खोस्लिजों एरोब्ला साम'नि खंख्लाय ए बा बिखङा बायनानैबो थाबोनो हागौ बेनिखायनो बिसोरो ओ ओंखाम एरखावग्रा खादौजोंसो माने एरखावनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेनि अनगायैबो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला बांसिन बर'फोरा मिथिंगानि खाथियाव थानानै मोजां मोनो आरो मिथिंगा सेर सेर बिसोरो रायजो जायो बिनिखायनो बिसोर मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि जेरै ओंख्रि अनला बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै जायो। बेनि गेजेराव जेरै लाफा सायख' दिंखिया ओमफ्राय खुदुना ओमफ्रा बिदिनो खेराादाफिनि ओमफ्राय सिब्रु बायदिफोरखौनो जों मोनो। हायो। बेफोरखौ गासिखौबो बिसोरो मिथिगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो। बेनि अनगायैबो बर'फोरा बेखौ फोर मैगं बुथुमनानै जानायनि अनगायैबो मिथिंगायाव मोननाय माने बायदि रोखोमनि दाउ अमा बायदिफोरखौबो बिसोर मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो। जेरैहाय गोदोनि समाव बर'फोरा मैहुर खालामनानै जायोमोन बेदर फिसाफोरखौ बिसोरो बायनानै जायामोन। जायनि थाखाय बर'फोरा मैहुर खालामो ज' ज' थाङो ओमबायाददिनो दाउ अमा मैहुर खालामनानै लाबोयो बेखौनो जयै जालायो बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो। हायो आरो बेनि अनगायैबो बो जेनेबा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जेरै देहा देहाखौ लोमजानाय एबा साख्रु सुख्रु मोनोब्ला एबा लोरबां गोबां मोनोब्लाबो जेरै जारि मिसि दाउ रोसि बा बिदिनो माना मुनि गिदिर फिसा बिदिनो बोग्रों बायदिसिना बायदि रोखोमनि मुलि हारिनि मैगंफोरखौ जारि बायदिफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो जायो। बेजों माने देहानि माखासे लोरबां मोननाय एबा साख्रुब रंसुख्रिखौबो मोजां मोनो होननानै बर'फोरा बुङो। बेनि उनाव अनगायैबो जेरै खायसे उदै सोनाय मा सोनाय बा खर' सानाय सानाय बायदिफोरावबो बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांखौनो जायो जेरै उदै सानायाव सुमफ्राम बिजौ गोरलै खौ सिफ्लेनानै ओ बिदैखौ लोङो आरो खायसे खायसे बिजौ गोरलैखौ जायो बेनि अनगायैबो खर' सानाय फोराव बिदिनो ओ दै दै गुसु एबा सिनिखौ ओ लों जा जानाय जायो माने गलायनानै दैजों गलायनानै माने गुसु मोननायनि थाखाय आरो बेनि अनगायैबो ओ खायसे जेरै सि गोथां जानाय बायदिफोराव ओ
औ।
ओ माबाखौबो बाहायो सिजौनि बिफां एबा सिङाव थानाय मादा खौबो बाहायो थिक बेबायदिनो माने बर'फोरा जानाय लोंनायनि बेलायाव बायदि रोखोम जोंनि बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांखौनो बाहायबोदों बेनि अनगायैबो जेरै ओ लाव लाव ओंख्रि फोरनि मादाव अनला ओंख्रिफोरा जाहैबाय अनला ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा गोदोहाय बिदिनो ओ सि माखासे दानि मुगा दानि गोदान मुगानि बायदि थाव मस्ला मस्लि खारदै होनानै सङामोन बिसोर खालि ओ खारदै होनानै बाह खारदैजों सङोमोन ओमफ्राय खारदै बाहायनानै बिसोरो सङो जेरै आरो बिनि अनगायैबो मस्ला मस्लि जोंनि जायगायाव बिसोरो अनला ओंख्रिया मोदोमनायनि बा मिलौ हाबनायनि थाखाय ओ मुगा दुन्दिया बिलाइ बा दुन्दिया बिलाइ बायदिफोरखौ होयोमोन जायनि थाखाय बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव जोबोर आखा होननानै बुंनो हायो बेनि
औ।
सबायजों साम' ओंख्रि बेयावबो जोङो मगा दुन्दिया बा दुन्दिया बिलाइखौ होनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो
औ।
मोनो दाउ दाउ बेदर बा अमा बेदर बा बायदि रोखोमनि ना बेदरफोरावहाय नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय मुगा दुन्दिया बिलाइ अन्थाइ बाजाब बिलाइ बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बे गसया मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै होयोमोन मानो होनबा गोथाव जानायनि थाखाय बा ओ मोदोमनायनि थाखाय जोङो माने बर' आइजो खौ होनायखौ नुनो मोनोमोन थिग बेबायदिनो
औ।
बर आइजोफोरा बायदि ओ रोखोमनि जेरै ओ माबा मा होनो जानाय लोंनाय जेरै ओ ला एवफ्रामनाय बा फामफ्राम राम गोरान एवनाय महरै जोङो बेदर फिसाखौबो हबा खायसे समावहाय फार्म ओंखाम गोदान एवोबा एवखाङो फाजा महरै आरो आलु फाजा एवनाय बा माखासे जेरै भिन्दि भाजा एवनाय बायदि रोखनि मैंने मैंफोरखौ फाजा रोखोमै दिंखिया फाजा सिब्रु मैगंनि बाजा
औ।
आ बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ बर रा संनानै जायो बेनि अनगायै जेरै मेंनायनि बेलायावहाय दाउनि बिबु मेनाय नानि बिदै मेनाय बिदिनो ना फिसा फिसा ना मावाखौ ओ बिदिनो संख्रि ओै बानलु हालदै ओमफ्राय सामब्राम बायदिसिना हो खानानै थालिर बिलाइ याव जुनानै मेनाय बायदिफोर जानाय लोंनायखौबो जों मोनो आरो बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोर बेयावहाय बर'फोरा जेरै आबाद मावनानै जायो बे आबाद मावनायावहाय दैज्लां बोथोराव जेब्ला दुब्लि बारियावहाय हालेवनायाव ओंखाम गुदुंजों ना बाथोन मोनजायोब्ला जोबोद मोजां मोनो बा जानो जानो हायो एबा खहाबो होननानै जों मिथिनो मोनो बेबायदिनो बरफोरनि जानाय लोंनाया माने ना। बाथनिफ्राय लानानै खांख्राइ बाथोन बिदिनो ओ गांजेमा बाथोन बायदिफोरखौ लानानैखौबो जों जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो दा नोंथांनि ओनसोलाव जानाय लोंनाया माबोरै सोलिगासिनो? बा नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै एसेसो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन ओ बर फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ जों बयबो मिथियो बरफोरा गाहायै ओ दोरोङारि जानाय लोंनायखौनो आं बुंनोसै ओ गाहायै दोरोङारि जानाय लोंनाय ओ होननानै बुङोब्ला ओ जोंओ गोबांखौनो जों नुनो मोनो ओ नाथाय बिनिनो मोनब्रै मोनबासोखौ आं बु़ं। नोसै ओ बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जेरै गाहाय यै नारजि अमा आरो सबाय दाउ अनला दाउ अनला मेवाइ जेरै आरोबाव
साम खांख्राइ बेफोरखौ बरफोरा गोदोनिनो ओ जा बोदों ओ आरो दासिमबो जों बेफोरखौ जों जायो आरो जानायखौ जों नुनो मोन नो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि ओनसोलजों बा जोंनि जायगाजों ओ बुङोब्ला सिगाङाव आं बुंनोसै जे जेरै नारजि अमा संनायखौ होननानै आं बुंनोसै। ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जों बयबो मिथिखायो जेरै फाथोखौ जों मोननै रोखोमै फैयो नारजिखौथ जोङो फाथोनिफ्रायनो जों लानाय जायो नारजिखौ जों जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो ओ मोनसेया जाहैबाय गोदै आरो गोदै फाथो ओमफाय आरो मोनसेया जाहैबाय गोखा फाथो बे मोननैखौ जोङो। दैज्लां समावहाय नैबे दाबायदि समावहाय जोङो ओ बुथुमनानै लायो जेब्ला फाथोफोरा देरनो ओ ओ। अब्ला बेखौहाय गांफा गांफाहाय खानानैहाय बेखौ बुथुमनानै लायो बुंनो थाङो। ङोब्ला सिगांनि समावहाय फाथोफोरखौ ओ एरैनो खानानै लाबोनानै फोराननानै ओरैनो थिनानै दोननाय जायोमोन आरो ओ खिन्थु ओ दानि समावहाय माखासे माखासे जायगाफोरावहाय बुंनो थांङोब्ला ओ स्पिसियेलि जोंनि जोंनिखौ आं बुंनोसै जोंनि जोंनियाव जों माबायदि जा यो बेखौहाय ओ जोंनियावहाय ओ जेब्ला फाथोखौ बुथुमो अब्लानो बै फाथोनि ओ खर'आव थानाय जे देन्थाफोरबायदि थायो जे ओ बेखौहाय जोंङो सायनानै लायो आरो सायनानै लानानैहाय ओ बेखौ हाय फोरानो आरो जाहाथे ओ संनायावहाय गोरलै जायो। बेखौहाय साननानै सिगांङावनो सायनानै लानानै बेखौ सुनानै आ फोरानखानाय जायो आरो ओ जाहाथे मैलाबा बेफोरो खादो ओ ओ मानो होनोब्ला दानि समावथ बयबो सम समखौहाय होनो गोब्राब बयबो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे ओ नांगौ बायदि संनाय खावनायाव सम होनो गोब्राब जायो बेनि थाखायनो संनाय खावनायाव गोरलै जानायनि थाखाय नारजिखौ खानाय समावनो सायनानै बासिनानै लायो आरो जे गोरा ओ गोरा रोदाफोरबायायदि थानायफोरा जेन ओ बेफोरो गोजान जानानैहाय संनायाव गोरलै जायो थाबैनो रुयो आरो ओ मोनसे खोथाया बेनो ओ ओ दानि सम आरो सिगांनि समखौ नायोब्ला सिगांनि समावहाय बर' फोरा बेफोरबायदि ओ नारजि ओंख्रि सबाय आरो अनला बेफोरखौ संनो थाखाय गाहायै यै ओ खारै न'आव बानायनाय खारैफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि समावहाय बयबो समनि आंखालखाय
बांसिनै सदाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो, ओ जाहाथे थाब मोनो आरो रुयो आरो बेनि थाखाय सदाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जों ओ बेनो आव ओ अनला ओंख्रै संनो थाखाय दानि सम खौ नायोब्ला आरो गोबां मानसियानो ओ मिक्सार फोरावहाय ओ गुन्दै बानायनानैहाय अनलाखौ बनायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय सिगांनि समावहायब्ला बेफोरबायदि मिक्सार बा ग्राइडार बेफोरथ गैयामोन। सिगांनि समावहाय जोंनि बर' ओ सुबुंफोरा बयबो उवालफोराव बा ओ बेफोरबायदिनो ओ आबहावानिफ्राय मोननाय ओ बेफोरनिफ्राय उम गुन्दै बानायनानै जायोमोन आरो ओ जोंनिथिंजाय बे मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोना आरो मा होननानै बुंङो आं बे मोेजांङै मिनथिया ओ‌ जे आइथेंजों गाना नानै गुन्दै खालामो बेखौ नोंथांङा बुंनो हागोन नामा बेखौ मा होननानै बुंङो?
बेखौ आंबो नामखौ मोजां बुंनो रोंनाय नंला माने बावबाय आं आंबो मिथिगौमोन मिथिनायालाय मानो होनबा बेखौ सानजानि सानजानि मानसिफ्रासो बाहायोना
औ औ औ जोंबो नुयोबा सिनायो बा ओ बिनि नामखौ मा होनो बेखौहाय एक्जाक्टलि मिथिनाय जायाखै आरो आंबो। ओ
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
अ अ दे